खोनादोना?
औ खोनादों।
अ माखामदों?
दा दङ' ओरैनो जों दायो एसे सावरायनोसै आरोना?
औ-औ दे।
जोंनि बर'फोरा ओ साख्रिनि अनगायै। आरो मा खालामनानै जानो हाबावो? बेनि सायाव एसे सावरायनोसै आरोना?
आतसा औ जायो।
जोंनि बर'फ्राथ'। गोबाङानो साख्रिखौ लानो हाया नायनो थाङोब्ला आरो। साख्रि मोननोबो गोबां। माने खस्थ खालामनांगौ जायो खस्थ खालामनायजों लोगोसे खाबुबो मोननांगौ। खाबु थायोब्लासो खाबु मोनोब्लासो बा। साख्रिखौबो लानो हायो नङा होमबा? बिदिनो।
फरायनायनि खेत्र'आवबो माने गोबां उन जानानै दङ नालाय ओंखायनो माने साख्रिखौ लाजोबनो हाया आरो। गथ'फ्रा।
ओम-ओम।
दा बेनि थाखाय जों बेनि अनगायैबो जोंहा। गाव माबा मोनसे खालामनानै जानो नांगोन आरो जिउआव जिहेतु थांना थानो नांगौ।
औ नांगौ
दा बेनि थाखाय जिउखौ जिउ मोनसेखौ दैदेनलांनो थाखाय जों जिउ माबा नङा मोनसे माबा नङा मावखानो नांगोन न थिक बेबायदि बिदिनो जोङो दा बर' हिसाबै जोंहा मावनानै जानो होनबाथाय गिबियावनो जों आबाद मावनानै जानो हागोन आरो साख्रिनि अनगायै बेयो मोनसे गुबै राहा लामा होनना बुंजागोन आरो
उम- उम
दा आबाद होनना बुङोबा मा मा आबाद जायो जोंनि जायगायाव बिदि मोनसे? जोंनाव सोंथि फैयो नङा होमबा? जेरैबायदि माइ आबाद माइ आबाद माइखौबो गोबां गायनानै जों बेखौ फानहरनो हायो हायो आरो नांगौखिनिखौ लाखिनानै नाङैखिनिखौ फानहरनो हायो। बेनि बागै जोंहा बेसर गायजायो जोंनि प्लेन हाफोराव जेराव माने बेसर गायनो हाथाव हाफोराव ओमफ्राय बेसर गायनानैबो जोङो थाव ओंखारो थाव दिहुननो हायो बेजों जोंहा बे थावखौबो जोङो मोनसे प्रडाक्ट हिसाबै फानहरनो हायो। ओमफ्राय जों बायदिसिनाबो गायनो हायो जेराव दै जाया बे हायाव खुसेरखौबो जों गोबां रोखोमनि गायनानै जों फानहरनो हायो नङा होमबा? दा थिक बेबाय बिदिनो दा नोंथाङाबो एसे बुंदो मा इनि बागै आरो मा दंबावो
जेनेबा ओ साख्रि मावनायनि अनगायैबो थांनानै थानो थाखायथ बहुद राहा दङ जोंनि बरफोरनि बर'फोराथ जेनेबा बांसिन बिदिनो ओ मा होनगोन इखौ बांद्राय फरायनायबो नंला नालाय
औ नंगौ
गामि एरियायाव थानाय ओंखायनो माने साख्रि - बाख्रि फ्रिनि थाखाय एसे माने मोननायाव एसे तान जायो आरो बिसोर बांद्राय जेनेबा फरायनो सुबिदाबो मोना सोरबा सोरबा आरो बांसिनथ माने एसे गोरिब ओ फेमिलिनिफ्राय फैयोनालाय ओंखायनो माने फरायनायफोराबो बांद्राय माने जाजोबा नालाय ओमफ्राय साख्रि-बाख्रि मोनो बिदि तान जायो। ओंखायनो माने साख्रि - बाख्रि मोनाआरो ओमफ्राय दा बेनि अनगायैबोथ जों थांनानै थानो थाखाय बहुद राहा लामा दङ जेनबा आबादथ' दङ आबाद किन्तु दानि दानि दिनाव माने आबादखौ एसे बांद्राय जानाय नुवा आरोना दानि हा माने गामिनि हाफोरावबो माने आबाद मावनाया बिराद माबा जाबाय आरो जेनेबा जिबायदि आबाद मावोमोन जिबायदि आबादा जायोमोन माने जिमान मावोमोन एसेबांनो ओंखारोमोन किन्तु दानिया औ दानिया माने जेबबो माने नों माबा होनो हाया आरो ना गेरेन्टि होनो हाया जे आं आं इसेबां मावदो इसेबाङानो रिजाल्ट मोनगोन बा एसे बुरजा मोनगोन नोङो माने लसबो जानो हानाय आरो ओंखायनो माने आबादखौ आं बांद्राय प्रिफार खालामा आरो। बेनि अनगायैबो आरो नोङो ओ बिजनेस मावनो होनबाबोथ जेनेबा नोंनाव आखायाव फैसा थानांगोन बे बे बुस्थुवा माने जोंनि बर'फोरनाव बांद्राय थाया नालाय जेनेबा न'आव थ' जेनेबा फैसायानो थाखाय जायनि थाखाय जोङो बांद्राय फरायनोबो हाया जेनेबा ओमफ्राय आरो नों बिजनेस मावनोबो एसे फैसाथ' नांखागोन ना फिसा फेनलाबाबो। बिदि जायो आरो जोंनिफोरा माने ओ माने मावनो जेनेबा स्टार्ट खालामनोनो फैसा गैया इदि जायोआरो जोंनिफ्रा इयावनो माने थालांङोआरो आंनि मिथिनायाव ओमफ्राय थेवब्लाबोआरो इफोरखौ नेवसिनानैबाबो जोंङो फिसा फेनलानिफ्रायनो स्टार्ट खालामनो हायोआरो।
औ नंगौ।
ओं जों जेनेबा दा बरफ्राथ बिराद अमा फिसियो नखर नखर माने जों बांसिनानो ना आगोलनिफ्रायनो जोंनिया इदि मार्केटिं लेबेलनि जेबो आइदियासफोर गैयामोन खिनतु ओ दानिया इसे इसे आइदिया फैग्रा जाबाय आरो आगोलथ बिराद जानाय लोंनायनि थाखायल जोंनिया मागोआव जानो बा बैसागु जानो बिदि बिसो फिसियोना अमाखौ बिदिथ ओ बिदिथ फाननो मानो बिदि नखरनि फैसा जेनेबा रां खरसा दिहुनो थाखाय माबायामोन आरो बांद्राय। खिन्थु लासै लासै जाबोबाय जेनेबा ओमफ्राय फार्मफोरबो बानायग्रा जाबाय मानसिफ्रा। ओमफ्राय बिफोरदिनो बानायनो हायो आरो ना मा नोंङो जेनेबा फार्स। नो मासे लाबाय बिनिफ्राय मानै लाबाय लासै लासै जेनेबा बेखौ फाननानै आरो आरो फिसा बायलायबाय बिदिनो ओ मानैनिफ्राय माथाम बिदि माथामनिफ्राय माब्रै बिदिनो एसे एसे बारायलां नो हायो आरो मान फार्सआवनो स्टार्टिंआवनो जुदि फैसा गैखायाबा आरो नंङा गोदो गिदिर बिजनेस खालामनो बेफोरनिफ्राय जेनेबा ओ बिदिनो गिदिर जालांनो हागोन आरो फिसानिफ्रायनो बेनिफ्राय अमा अमाल नङा। ओ इदिनो जोंनिया।
बोरमा
औव बोरमाबो बोरमाखौबो माबानाय नुयो बरफोरखौ खिन्थु एसे खम नुयो आरो ना बोरमा माने अमाखौ‌ बां सिन लानाय नुयो अमा ओमफ्राय दाउ बेफोरफोरखौ मोसौफोराबो एसे माबायो लायो खिन्थु मोसौ औव एसे लं प्रसेस नालाय मोसौफोरा एसे माने थाब देरा। गोबाव गोबाव दसो देरो ओंखायनो बांद्राय माबा जाया आरो बेनिफ्राय जोंनि दा आइजोफोरा बांसिन दखना सखना फानग्रा जासोदोंना बेफोरबो माने मोजां आरो नआव थानाय जाय फोरा माने खामानि गैया बा ओ साख्रि बाख्रि ब्रि गैया बिदि आइजोफोरा माने गामिनि ओ बे खाथि खाथि माबा थायोना मार्केटफोर थायोना बेफोराव माने ओ जेनेबा सानै साथामजो गामिनि आइजोफोरजों लोगो नांनानै फिसा दखाना दखान होबाबो माने दखना दखानानो जा बा साह दखानानो जा बिदि नफोरखौ खुंलांनो हायो आरो ना गावनि नखरखौ।
उम
हौवाफोरनि बेलायावथ दोंङो बिराद खामानि जेनेबा बिजनेस बिजनेस आनो होन जेनेबा खायसे आरो ओ दानियाथ बिराद बरफोरफोरखौ गारि सालायनाय नुयो आरो माबा बेटारि गारि सालनाय बांसिन नुयो आरो आं नुनो मोनदों आरोमाने अ उम एफोरदिबो जेनेबा फिसा फिला खामानि मावनो हायो जायनिफ्राय लासै लासै गिदिर जालांनो हायो। ओमफ्राय औ नोंथाङा आरो मायबा बुंबावगोन नामा।
बुंनो सानदों माने नोंथां बुंनायनि अनगायै आं एसे आरो बुंबावनो सानदों आरो दा जों बिजनेस मरै लांनो मा दहाय नोंथाङासो बुंबाय। ओम दखना फाननो हायो होननानै ओमफ्राय जों फाननाय ल सानबाबो जानाय नंङा जों दिहुननो हायो नंगौ नंङा जों मोनसे गामियाव साब्रै साबाफोर सिख्ला दंङबा जोंङो मोनसे ग्रुप दानानै सानफ्रोमबो एसे एसे जि दानाय बेबायदिबोथ मोनसे खामानि मावनो हायो।
औव औव हायो।
माबा मोनसे खामानिखौ जयै मावोबाथाय बेवहाय माने बुंनाय दङ ना। गोजोननाय दङ बा इन्टारेस्ट मोननाय दङ होननानै थिग बेबायदिनो गामिनि ओरैनो थानाय सिख्लाफोरा ज' लोगो नांनानै मोन सानफ्रोमबो बेयाव जि दाब बाय थायोबा जि दानानै दख'ना दिहुनोबा बा माबा मोनसे आर'नाइखौनो दिहुनोबा जयैनो बेखौ जों फाननानैबो गोबां रां खामायनो हायो।
औव हायो हायो हायो औव नंगौ।
गोरलै राहा आरो जोंनिथिंजाय दङ जोंनिथिंजाय मोनसे एसामिस गामि दङ आरोना जेनेबा एसामिस रायलायो बिसोरो बिसोरनि गामि गं फ्रोमबो माने न'आव जि दायो जि दानानै बिसोरो दिनै मोनसे मोजां लामायाव फैबाय आरो। न'खरफोरा दा जोंनिया जि दानाया जोबोर खमिलांगासिनो दङ ओंखायनो जोंङो बे जि दानाय हाबाखौ जुदि जोंनि गामिनि सिख्लाफोरा बा ओरैनो। थानायफोरा जुदि बे हाबाखौ लायोब्ला बिसोरनो दावखोगोन बिसोर जोंहा मोनसे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो दा बेनि अनगायैबो। जों ओरैबायाददि राहालाम दंङ जोंहा जोंहा मोननैसो गुन दंङ। जाय गुना बेलेगनियाव गैया होनना बुंजायो आरो। जेरैबायदि नाफाम।
नाफामखौबो बानायनानै मोनसे प्रडाक्ट हिसाबै फाननो हायो जोङो जुदि नों एसे माने गोब्राब खामानि मावनांगोन जे बेनो नोङो ना नायागिरनो नांगोन बा नों बेनि सिगाङै नाखौ बहा मोनगोन नों बेखौ नों गाव सानना लानांगोन। बहा थांबा ना मोनोन नों बे नाखौ थ' नों खमावनो बायना लाबोनानैबो नों नाफाम बानायनो हागोन।
औ।
बे नाफामखौ जि लाबोनानै मोनसे फैयामाव सोनानै फिसा फिसा थेमायाव सोनानैबो नों फानहर हरनो हागोन माने गोबां मानसि गोबां जायगायावनो मोनसे प्रडाक हिसाबै
उम उम।
बे मोनसे लामा आरो ना बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि मानसिफ्रा खायफा खायफा न'आव फुख्रि दङ फुख्रि थानाय न'आव जेराव मोजां ना। जायो बेवहाय मोजाङै ना फिसियो नाखौ देरनो हो आजिखालि। दाना फिसारि होननाय मोनसे स्किमबो फैदों आरो जाय स्किमजों जोङो फुख्रियाव ना हगारनो हानाय मोनसे खाबु मोनो आरोना।
औ अ।
दा बेफोरबायदिबो खालामनो हागोन आरो बे बे फुख्रियावनो फिसिनाय नाफोरखौबो। थिखांनानैबो जों नाफाम महरै बानायफिनो हाबावोसो आरो। गोसोबाथाय। नाफामाथ' ओरैनो मुंदांखा जेरावबो दा। नाफामखौ जों बहा फाननो होनबा। थाय जोङो नागालेण्ड बायदि मार्केटाव फानहजागोन दा बेफोरावबोथ' ना नाफाम जाग्रा मानसि दङ गोबां।
अ औ र
उम डिमापुरनि मार्केटफोराव दा बेफोरबायदियाव आरामसे फानहैनो हायो आरो। आरो माने बेबायदि राहा लामा दं आरो।
उम ओमफ्राय आरो मोनसे मोनसे माबा जेनेबा जोंनि बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायानो बिराद जौ सेरेब बिराद माने संनायाव बिर एक्सपार्ट ना बेखौ माने आं सानो दाथ' माने जौ आ माबाया जौ गोरान जौ गिसि माइब्रा थ' सब जि आइ टेक मोनजोबबाय नालाय जेनेबा बेफोरखौ खालि गामियावल' फाननानै जेनबा बा गावसोरल' लोंलाबायनानै बिदि गोलैसोना थायालासिनो माने जोङो इसे ओम मा होनगोन? प्रदाक्सनखौ एसे बारायनानै जेनेबा मोनसे माबा खालामनानै। ओ-फिसा जेनेबा मोनसे माबा जेनेबा इन्डास्ट्रि टाइपनि बानायनानै जेनेब बा ओ-बेलेट आव साप्लाय खालामनो हायो आरो ओमबानिया मानि ओ। जोंनिया माने जोंनि गावनि कालसारखौबो जेनेबा रिप्रेजेन्ट खालामनाय। जाबाय आरो गावनि ओ-माबायावबो मार मार्केटिंआबो जेनेबा बारा जासिगोन इक'नमिकआव जेनेबा। बिदि खालामनो हायो आरो जोंनि बर'फोरा बेल' नङा जेनेबा जौल' नङा। बे ओ- आर'नाइफोराबो। दाथ' जागासिनो जेनेबा आर'नानायखौ खालामगासिनो। इदिनो दख'ना फोर खौबो खालामनाय नुनो मोनदों दानिया बिराद ब्रेन्ड दिहुनबाय नालाय गावबा गाव बे बिबार ब्रेन्दड माबा माबि। बे जि दिहुन सोदो बेफोर माने ओ। मोजाङानो जेनेबा आइजोफोराबो खामानि मोनदों ओ ओमफ्राय। गावसोराबो आरजिनो हाबाय गुबुनखौबो जेनेबा आरजिनायनि खाबु होबाय। ओमफ्राय आरो ओं मोजां। जादों आरो बेफोरदि बेफोरदिनो फिसा फिनलाबाबो खालामलांनो हायो आरो फार्स्टनिफ्राय।
नंगौ सैथो। दा होमबा जोंहा समा जाथ'बाय दोनथ दथ'लायनोसै नामा? आरो रायज्लायफिनगोन जोङो। ओम।
औ दे।